नोंथां औ खोनादोंं। औ
दा नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदा। याव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम मोन हागोन ना? औ। दा आयदायानो जाहैबाय दावबायनाय एबा जोङो। गुबुन गुबुन जायगायाव। दावबायनोब्ला एबा गुबुन गुबुन हादराव दावबायनोब्ला। जों जोंनो मानि गोनांथि जायो? दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां। बिदिब्ला जों दावबायनाय होनोब्ला जोङो गुबैयै जों मोनसे जायगानिफ्राय बा नोंथांनि जायगानिफ्राय जोङो गुबुन जायगायावहा थांनायखौ बुङो जेरै जों मिथिंगायारि समायना महरफोरखौ नायनो दावबायहैयो। नङाबा बायदिसिना गावनि खामानिफोराव जों दावबायहैयो। जेरै जों गथ'फोरखौ बा जोङो फरायसाफोरा ओ फरायसा फरायसु फ्रालि फरायसालिनिफ्राय बे सोलोंथायारि दावबायहैनाय बेफोरबायदि बे दावबायहैयो आरो बेबायदिनो ओ जोंनि ओ सुबुंफोरा ओ बाथ्रा होनना बुङोना ओ जै माने मन्दिरफ्राव बेरायहैनाय बा जिखुनु ओ माबाफ्राव बेरायहैनाय आरो माने बेबायदि आरोना बे बेरायहैयो। आरो नोंथां आरो बेबायदिबो हमना ला जोंनि जायगा जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सोलोंथाइ लानो थाखायबो बेरायहैनाय जायो। नङाबा गावनि देहा फाहामसालि बा देहा फाहामथायनि थाखायबो जों गुबुन जायगायावहाय दावबायहैयो आरो ना। आरो नङाबा जोङो आरो ओ बे
मा होनो बेखौ ओ जों बेबायदि दावबायनोबो खालामो जेरै जोङो जारिमिनारि जायगाफोरखौ खौ जों दाव दावबायहैयो आरोना गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोर बेफोरबायदि जायगाखौ नायनो थांनायावबो जोङो बेफोरबायदिखौ दावबायनाय बुङो आरो। दा बिदिबा नोंथाङा मा मा जायगा दावबायखो दासिम ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दावबाय
आंथ' बिदि बारा गोबां जायगा दावबाया खै
नंगौ
बेखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि हादोरनि सुबुंफोरा गुबुन हादोराव दावबायहैयो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
औ बेवहाय जोंहा मा मा गोनांथि जायो बेफोरखौ आं एसे बुंना होनि दा जोंनि हाद रनिफ्राय गुबुन हादोराव दावबायनो गोनां जायोब्ला जोंनो गिबियावनो बे इण्डियान पासपर्ट बेखौनो जोंनो नांगौ जायो। आरो जेब्ला जोङो पासपर्ट बानायगोन एबा जोंनाव पासपर्ट दंखायो बिनि उनावसो जोङो जे बे भिजा बे नोङो जि हादोराव बेरायहैगोन बेयाव हाय हादराव हाबैनायनि पारमिसन एबा फैसा लायो बिसोर एसे बेफोरखौ भिजा बेखौ जों एप्लाइ खालामग्रोनोनांगोन। बिनि उनावसो जोङो बैफोर हादराव थांनो हागोन। आरो दा जोंहा बिदिनो जोंनि हादोरनि खाथि खाथियाव बिदिनो फिसा फिसा हादर दं बेफोराव जोंनो दावबायनोब्ला जे भिजा एबा पासपर्ट बेफोरखौ जोंनो गोनांथि गैया।
नंगौ
जेरै जोंनि साखाथियावनो थानाय भुटान हादोर एबा नेपाल आरो बिदिनो गोबां जायगा गोबां हादरफोराव जोंहा दा भिजा फ्रि बिदिबो जानानै दं।
दा बिदिनो गुबुन हादोराव एसे गोबाव समनि थाखाय एबा गावनि हादोरनिफ्राय एसे गोजान हादरोराव दावबायहैयोब्ला जे जोंनि बे सिम बेफोरो बेवहाय सलिया एबा बाहायजाया
नोंगौ
बिनि थाखाय जोङो बै हादोराव मोनहैनाय लोगो लोगो गिबियावनो सिमफोरखौ सालायग्रोनांगोन आरो जि फैसा कार बेफोरो बे बेलेग जायो बेफोरखौ जों सोलायग्रोनांगोन बेनि उनावसो जोङो बेयाव हादोराव दावबायहैनो हागोन आरो आरो जोंहा बिदि गुबुन हादोराव दावबायहैनायाव जोंहा रावनिबो गोब्राब जायो जे जों जाय रावखौ बाहायो एब्ला गोबां हादोरफोरावनो इंराजि राव बेफोरखौबो बुजिया बेनि थाखाय एसे गोब्राबबो जायो
नंगौ नोंथां
औ
बेखायनो औ माने जोंहा राव रोंनाया जोबोद गोनांथार
औ नों नंगौ दा बिदिनो जोंनि हादोरावबो बिदिनो दावबायग्रा एबा बेरायनो थांग्रा गोबां जायगा दं दा जेरै औ दा जेरै गोबां सुबुं फोरानो जे मेघालय शिलं बैफोरावबो दावबायहैयो
नंगौ
बेफोरनि जे मोजां मोजां नुथाय एबा मिथिंगायारि समायना नुथाय बे फोरखौ नायनो जों दावबायहैयो आरो लोगोसे जोङो दावबायनायजों बेफोरखौबो सोलोंनो मोनो जे बै जायगानि एबा गुबुन हादर दावबायहैयोब्ला बै हादरनि सुबुंफोरा माबोरै थायो बोरै गानो बोरै जोमो बेफोरखौबो जों सोलोंना मोनो दावबायनाया औ दावबायनायखौ बिदिबो बुंजायो जे नोङो गावनियाव जे मोनसे इनभेस्ट खालामनाय दावबायनानै जे नों सोलोंथाइ लानाय एबा नोङो दावबायनानै नोङो बैफोरखौ मोनदांनाय बिदि बुंजायो औ
बेफोरनो आरोना दावबायनायाव मोजां जों सोलोंथाइ बा गियानफोर जों मोननो हायो आरोना जोबोद खोथा मोनथियो जों दावबायनाया
ओ नंगौ
बेबायदिनो जोंहा दावबायनायावहा जों जारिमिनारि जायगाफोराव जों दावबाय होयोब्ला जों जोबोद मोजां खोथाफोर बा जोंनि जारिमिननि खोथाफोरखौ जों मोनथिनाय जायो आरो जों जे गोदो फरायसालिफ्राव बा आथिखालनि फरायसा फरायसालिफोरनिफ्रायबो जों सोलोंथायारि दावबायनो थाङो जेरै आं मोनसे बिदिन्थि हिसाबै बुंनोसै नोंथांनि सिगाङावहा हमना ला जोंनि फरायसालियाव आं फरायनाय फरायसालिनिफ्राय गथ'फोरखौ जोङो बा बिथांमोननि फोरोंगुरुफोरा फोरोंगिरिफोरा सोलोंथारि दावबायनो थाखाय जोंनि बे आं जोंनि आसामनि गुवाहाटी नोगोरमायाव लाबोदों आरोना फरायसालिनिफ्राय दा बेबायदि बेनो जोंहा गुवाहाटीयावहा जोबोद सोलोंथायारि बिथिंनि गोबांथार दावबायनाय जायगा दं नायनो थाखाय जेरै जोंनि हादोरसानि मोनसेल' नायल' जायल' मोनसेल' दङ जुनारसालि बे गुवाहाटिनि जुनारसालिया बेखौ नायनो हायो बेहाय गथ'फ्रा फैनानै गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ नुयो आरोना जेरै नोंथाङा हाग्रायाव थांबाथ' जों नुनो मोननाय ओमफाय जुनारसालियावथ' नुयो जेरै बेहाय मै दं मोसा जायखौ जोंङ रयेल बेंगल मोसा होनना बुङो गिदिर मोसाया बेखौ नुयो सिंह दङ आरो बिजोंनो जेब- ब्रा दं जिराप दङ' आरो बे दैनि माबाया दैयाव थाग्रा बे जल हस्ति होनना बुङोना औ बे बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो बायदि रोखोम रोखोमनि जिबौफोर दङ आरो आरो दङ गोबां रोखोमनि जोंहा दाउफोर नुयो आरोना बेहाय गिदिर गिदिर दाउ बे जायखौ जोङो हारगिला होनना बुंनाय जायो बे दाउब' गिदिरा हारान थख्ला होनना बुङो जोङो बेफोरबायादि दाउखौ नुनो मोननाय जायो आरोना बेहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार दाउ दा दाउ दाउसिन दाउला बेफोरनो ला दं आरोना बेहाय दा बेबायदिनो गथ'फोर आं फैनानै फरायसाफ्रा फैनानै बेफोरखौ नुनानै जोबोद रंजाखाङो आरो मोनथिनाबो मोनो बै जिब जुनारा माबोरै थायो माबोरै जानाय लोंनाय खालामो बेफोरबायादि मुफुरफोरा मुफुरा बेहाय बिफांफ्राव गाखोनो हायो बेफोरखौ बिथांमोना मोनथिनो मोननाय जायो आरोना गावनि मेगनजों नुनानै बेबायदि आरोना नोंथां
औ
औ आरो बेबायदिनो जोंहा गुवाहाटि नोगोरमायावहा दङ आरो जेरै ओ जोंहा हादरसानि मोनसे सानखौरांनि खोथा मोनथिनो मोननाय जायो जेरै जों ग्रह' नक्षेत्र ओ अखाफोर बुहुम‌ बेबायदिनो बायदिसिना ग्रहनि खोथाफोरखौ जों नुनो हायो बे गुवाहाटिनि थानाय बे प्लेनेटेरियाम होनना बुङो बेखौ औ सानखौरांनि खोथा मोनथियो आरोना बेहाय जोंहा मंगल ग्रह'आ जोंनिफ्राय बेसेबां गोजान दङ बा बबे मोनसे ग्रहआ बांसिन गिदिर बबे मोनसे ग्रह'आ जोंनि सानखौरांआव बयनिसायबो दुइसिन बेबायदि आरोना बेफोरखौ मोनथिनाय जायो बा जोंनि बुहुम ग्रह'आ मोनबेसे ओ ग्रहसा दं बा ओ मंगल ग्रह'आ मोनबेसे ग्रह'सा दं बृहस्पति ग्रह'आ मोनबेसे ग्रह'सा दं बेफोरखौ मोनथिनो मोननाय जायो आरोना गथ'फोरा बा जोंनि ओ सोलोंथाइ बेबायदि सोलोंथायारि दावबायनायावहा फैयोब्ला माने आरो दं मेरला दं आरो जोंनि जारिमिनारि जायगा बेबायदि गुवाहाटियाव गोबां दङ मन्दिरफोर आहम राजाफ्रा लुलांनाय मन्दिरफोर दङ थानसालिफोर आरो बेबायदिनो साइन्स मिउजियाम होननाय मोनसे दं बिगियाननि मिउजियाम औ बेखौबो नायनानै बिथांमोना बिगियाननि खोथाफोरखौ मोनथिनो हायो आरो बेबायदि आरो दावबायनायावहा जोबोद ओ मोजां मोजां खोथा मोनथिनाय जायो आरो ना नोंथां औ नंगौ औ
दा आरो बिदिनो खायसे सुबुंफोरा जे टाउन ओनसोलाव थायो बिसोरबो बै जे हाजो जायगा बैफोराव दाव बैनानै जे गावसोरनि गोसोनि गोजोननायखौ लायो आरोना बे गारि मटर ट्राफिकनि बे गोजानाव
औ नोंगौ नोंथां
द अ दा बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय।
औ समा जाबाय नोंथां बिदिबा औ
और
औ नोंथां
औ
बिदिबा गोजोनबाय नोंथां
औ